औ खोनादों दे बुं
नोंथाङा उन्दुबाय नामा?
उन्दुनोथ' उन्दुनो नागिरदों नागिरनायलाय उन्दुनायथ' जाथवाखै थेवबो राय्लायजागोन दे मा रायज्लायनो
औ
दे बुं
आं माने बाथ औ औ आं मा बाथ थोन बाथोननि सायाव सावरायनो नायदोंमोन आरो
बाथोन बाथोन जानाय आरो ना
औ
औ दे
बाथोनखौ जोंथ' बाथोनखौ गोबां रोखोमनि जानो हायो। नानि ना बाथोन गांजेमा बाथोन खांख्राइ बाथोन गुसेंग्रा बाथोन बायदि बायदि आरोना आलु बाथोन फान्थाव बाथ थोन बे बेफोरखौबो जानो हायो आरो ओमफ्राय नों नोंथाङा मा बाथोन जानानै मोजां नाङो
आं आंथ खांख्राइ बो जानो हाया खुसेंग्राबो जानो हाया थारमाने जायहा एलारजि थायो बेफोरबायदि जानो हाया आरोना ओमफ्राय आङो बांसिन एांसिनैथहाय आनलाथुनखौ जानो मोजां मोनो जेबा बेबायदि
औ
ओम खोनादोंना
नोंथाङा आलु
औ नोंनाहाय मोजाङै खोनायाखै नेट गैया नामा नोंहा औ औ मा होनदों
नोंथाङा आलु बाथोनखौ माबोरै जायो
आलु बाथोन जानाय आयदायाथ जोबोद गोरलै जेनेबा नों ओंखाम सङोब्लाहाय थौआवहाय नोङो माइरंजों लोगोसे आलुनि बिगुरखौहाय नोङो लेमनानै नोङो सुनानैहाय होफानो हायो। अब्लाबो आलु बाथोना जानानै फैयो। आरो नोङो सावनानै जायोबा आरो बांसिन मोदोमो आरोना। जेनेबा नोङो आलु बाथोन। आलु बाथोनावहाय नोङो जेनेबा। सावनानै जायोब्लाथाय मोदोम सिनाय जायो। मोदोमसिनो आरोना। ओमफ्राय बे साव सावखांनानै आलुखौहाय फोमोनखांनानै नोङो बिगुरखौ लेमबाय बिगुरखौ लेमखांबाथायहाय नोङो। ओफाय खुरै गंसेयाव नोङो थाव इसे होनानै होदो थाव जानाय थारमाने। ओमफ्राय नोङो सामब्राम। गोजा होयोबा सामब्राम गोजान होनो हागोन। ओमफ्रायहाय। ओ बेजों लोगोसे आरो नोङो आरो खांख्रिखला। फोरखौबो नोङो बेजोंनो लगायदेरनानैबो जानो हायो आरो आंथ जाफेरबाय दाउदैजोंबो आङो आलु बाथोन जायो आरोना। दाउदैजों आलु आलुजों बाथोन खालामनानै जायो जेनेबा आलुखौ नोङो सावखांनानै सि सिफ्लेबाय सिफ्लेनानैयाव नोङोहाय एड खालामनो हायो बे ओ सामब्राम गोजाखौहाय बेनि ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आरो सामब्राम गुफुर देनानै फानलु देनानै ओमफफ्राय दुन्दियाफोरखौबो देना नानै नोङो होनो हायो आरो बेबायदि बेबायदिनोहाय आलु बाथोना जानानै फैयो ओमफ्रायहाय नोंलाय मा बाथोनखौथ' मोजां मोनो होनबालाय खोन्थानो हागोन ना अ नोङो मा बाथोनखौ जानानै मोजां मोनो खोन्थानो हागोन? ना
मोजां मोनो ना बाथोन दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जेब्ला अखा गोसा हायो बा अखायाथ दैजलां बोथोरावथ अखा हाखायो। अखा हानायजों दैया जानानै जे दैमाफोर थाबा खायसे खायसे गामियाव दैमाफोरबो थायो बा खायसेया थाया।
उम
बिदियाव दैमाफोरनिफ्राय दैमाफोराव दै बुरजा जाबाथ' जोबोर ना मोनखायो जोंनिया
उम उम उम उम होमबा ना बाथोनखौहाय माबायदि देनानै जायो जेनेबा
बिदिनोथ' फिथिख्रि नाखौ गुरना लाना फैनानै सायबाय सायनानै फिथिग्रि नायाथ' जोबोद मोजां जाखायो दैज्लांनि फिथिग्रि नाया
ओं ओं ओं
बिथों जानो सा गुुर फायनानै एवनानैबो एवनानै लाबाय सुनानै एवनानै लाब ओमफ्राय एवनानै लानानै आङो बेयाव पेस फानलुखौबो एवखाना लायो आरो पेस फानलु एवबाय नाखौ नाखौबो एवबाय एवनानै बिनिफ्राय खायसेया थाव गोथां होननानै धुनजि जिया बा धुनदियाबा मा बिलाय होनो बेखौ गंगार गंगार बिलाय ना मा होनो अ गंगार धुनदिया गंगार दुनजिया होना होनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो संख्रि होनानै देनानैबो देना नै जानो हायो आरो एसे पियास सामब्रां गोदजा पियासदो ओरैनो एवना लानानैबो ओमफ्रायो थावबाय एसे होनानै संख्रि होननानै लागायना लानानैबो आं गोथाव मोनो आरो बिदिनो। नोंथांङा ना बाथोन जानानै मोजां नांङो ना।
ना बाथोनथ जायो बे ना फिसाफोरखौ जायो आरोना।
औ
रेहाय आरो मा जानानै मोजां मोनबावो नोंङो
आरो खांख्राइ-खांख्राइ बाथोनखौबो मोजां नांङो आरो नोंथाङा नोंथांमोननिथिं खांख्राइखौ मा खांख्राइखौ मोनसे माबा खामनानै जायोना जेरैबायदि आं दा अम जोंनिजा खांखरायखौ बाथोनबो जायो आरो मैथाफोरजोंबो संनानै जायो आरो ओमफ्राय मानसे आरो जाबावो बे खांख्राइखौ-खांख्राइ बुजाबाथाय-बुरजाबाथाय खांख्राइखौ साफा सुनानै ब्रासजों हुनानै जाहाथे खां ख्रायनि मैलाया खारो आरो सानि मैलाया
अ थारमाने ओ सानि मैलाखौ होखारनो थाखाय ब्रास मारियो आरो ना मा जि सुग्रा ब्रास ना हाथाय हुग्रा ब्रास बे?
हाथाइ हुग्रा ब्रासजोंबो बेजों-बेजों साफा हुना लानानै सुबाय सुनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ बोखास बो खावनानै सेफायनानै। ओमफ्रायो जेबा मो। दोम खांख्राइनि मो। दोमा। मोदोम थायोना ओमफ्राय मोनसेथ। बिखंबो थायो बे खावांख्राइनि मोदोमखिनिखो सेफायना लानानै बरिया थबसियाव देनानै। गोदो दिनावथ मिक्सार ग्रेन्दडारबो। गैयामोन थबसियावनो देना। जायो नालाय। थबसियाव देनानै। बिखौ सरनानै सरो आरो। सरो ओमफ्राय सरै सरै बिदिनो खांख्राइनि देयै देयै बिनि खांख्राइनि बिदैखौ दिहुनजोबनानै सरनानै। सरनानै सं। आरो जेरैबायदि। थाव होबाय थाव। थावजों ओरैनो थावजों बिनिफ्राय थावआव होबाय बेखौ खां पियास, फानलु बिदि देनानै थावाव एवफाना लायो आरो खायसेयाथ एवफाया। बो फानलुखौ। खायसेया। मोननोसै टाइमाव दै गो-गोदौनोसै टाइमाव होयो ओमफ्राय आंनिया आरो डाइरेक्ट थाव एवफाखायो आरो। ओमफाय बिदिनो। एवनानै ओमफ्राय खांख्राइखौ खांख्राइनि जेबा। दिहुनना लानाय बिदैखौ।
औ।
देनानै बे बिदैखौ होनानै संनानै ओमफ्राय बेयाव मस्ला होनानै जि जे नों जि मोजां जानानै मोजां नाङो मस्ला। जेरै जिरा गुन्दै। फालु गुन्दि। बायदि बायदि मस्लाफ्राथ बुहुत। रोखोमनि दङ जेरै गरम मस्ला मिट मस्ला बेफोरबायदिबो दोङो ना। नोंनि गोसो मथ थे होनो हायो आरो बिदि होनानै ओमफ्राय जनालागि मोना संबाय थाबाय संबाय थाबाय ओमफ्राय जेना बियो एसे गथा जा जायो आरो।
ओ ओ‌ औ थारमाने बे बिदैखौ गथा खालामो आरो ने।
अ औ औ गथा खालामनानै ओमफ्राय जायो आरो। बिदिनो। नोंथाङा जाफेरनो मोनाखै नामा।
आंथ खांख्राइ जाया नालाय आंङो खांख्राइनि सोमोन्दै जेबो मिथिया । बेनिफ्रायहाय गुसेंग्राखौबाथाय आंङो जायाबाबो देना होयो आरो खांख्राइखौ आंङो देनोबो हाया आरो सावनायखौथ आंङो मोनामजानोनो हाखाया । बेनिफ्रायहाय आं गुसेंग्रा खौ आंङो जायाबाबो देना होयो ।
मारै देना होयोबो बु नोंथांङा?
उम्म गुसेेंग्राखौहाय आंङो ओ बायनानैबो मोनो नोंङो जावनानैबो मोनगोन नोंनि इसुंगुदाफ्राव । थायोना मोनसे समावहाय बिसोरनि गुसेेंग्रा मोननायनि समाव
दा दैज्लां नै दैज्लां खाथियाव बिदियावनो मोनो आरो दैज्लां हाबां हाबां दैज्लां खाथियावनो मोनो ।
ए होमबा दा बोथोरावनो मोनो आरो ने उम्म उम्म आसार । आसार बोथोराव आरो ना आसार । मासाव उम्म उम्म उम्म बेनिफ्रायहाय आंङो लाबाय मानैसो गुसेंग्राखौ हमनानै बेनिफ्रायहाय ओ बेनि फेन्दाखौ गारा फेन्दानि गाहायाव आइथिं दङ ना? बे आथिंखिनिखौ खेबस खबाय खेबसनानै ओ गारबाय आरोना बेखौ ओमफाय खिथुखैबो आङोहाय उम्म खेबसबाय खेबसनानै सिं नि खि बान्दारफोरखौ आंङो खिथुखै सेरखयो आरो । सुनानैहाय साराय गुदुंआव नोंङो थावआव नोंङो सामब्रामफोरखौ एवग्रोबाय एवनानैहाय बे गुसेंग्रा खौहाय नोंङो होबाय एवफाबाय आरो जेनेबा उम्म फानलुस सामब्राम बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, बे हायजें नों मा होनो बाथोनाव नों मा होनो गोसो बेखौ एव फाबाय आरो एवनानै जेब्ला मोनो होमबा थबसियाव गासैखौबो ज होनानै देयो । देखांनायनि उनाव बे खांख्राइ बाथोन जाबाय आरोना । बेबायदि आरोना । खां माबा अह सरि खांख्रायलायनोबो मा होनोलाय ओ गुसेंग्रा बाथोन जाबाय आरोना । बेबायदि आरो गुसेेंग्रा बाथोना । ओ बाथोन देनाय आयदाफोराथ गोरलै जेनेबा नोंनि जायगायाव माबायदि जायो बेबायदि आयदायैसो जायो नालाय जोंना बेबायदि आरो ओ सादा सिदा बेनो उम दे होमबा लोगो जोंहा समाबो जाबाय।
औ
दोननोसै बै नामा होमबा
औ दे
जागोन ना?
औ जायो दे
दे
गोजोन्थों
औ
उम